औ नोंथां खोनाबाय औ खोनाबाय नोंथां
आ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं नोंथांजों ओ आबहावानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आबहावाखौ बोरैहाय जोंङो रैखा खालामनांगोन आरो आबहावाखौ गुबुंले खालामनांगोनबा जों बोरै खामानि मावनांगोन बिनि सायाव आं सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां औ हागोन नोंथां
आहावा होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ नोंथां माने आबहावानि गेजेरजोंनो जों दिनै मानसि बा जिब-जुनार गासिबो थांनानैनो दङ नङा होमबा जोंनि मिथिंगा आबहावाफोरासो जोंनो दिनै नांगो रो खोमनि अक्सिजेन जगायनानै जोङो दिनै जोङो थांनानै दङ नङा होमबा औ आबहावाखौ बोरै रैखा खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो गोबां बिथिंजों जों आबहावाखौ रैखा खालामनो हायो नोंथां। ओ जाय जोङो बिफां-लाइफां गायनानै जोङो गोबां जोङो आबहावाखौ जोङो गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो आरो जोङो आबहावानि गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला आं फोरमायनो सानदों नोंथां गोदो जेनबा गोबां कल कारकाना गैयामोन ओ आथिखालाव गोबां कल कारखाना जाबाय नङा होमबा गोदोर गोदोर फेक्टरि खुलिबाय जायनि थाखाय जोंनि बैयो कलकारखानानिफ्राय गोबां उखुन्दै ओंखारो नङा होमबा जाय उखुन्दैया जोंनि आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामदों आरो नोंथां दिनै जोङो नोगोरफोराव थाङोब्ला गोबां कम्पानि फेक्ट'रि दोङो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो कम्पानि फेक्ट'रि दोङो अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव फेक्ट'रि थाब्लाबो गोबां बिफां थानायनि थाखाय जोङो गुबुंलेया एसे खम जायो आरो नोंथां नाथाय टाउन सहराव गोबां जोंनि इण्डियायावथ' गोबां पलुसन जानो हमबाय जोंनि गुवाटि नोगोर दिल्लिफोर नोगोर बायसाया गोबां माने आबहावा गाज्रि जालांनो हमबाय आरो मानोना बेफोरबायदि जायगायाव नांगौ रोखोमनि बि फां गैया नङा होमबा नोंथां आरो नांगौ रोखोमनि बिथांमोना बिफां गायनानै लानो हायाखै बेफोरनि थाखाय आबहावा गुबुंले जाबाय दिनै गरम बाथाय गरम थान्दा बाथाय थान्दा माने जेरावबो सुख गैला आरो नाथाय जोंनि आसामाव बो बिदिनो गोबां गोबां जेनेबा आसामावबो जोंनिया गोबां बिदिनो जोङो आबहावानिफ्राय मोजांसिन आरो गुबुन स्टेटनि रुजुनायाव आरो मानोना जोंनि आसामाव गो गोबां बिफां लाइफां दङ मोजां अक्सिजेन मोनजायो आरो जोंनियाव गिदिर गिदिर फेक्ट'रि एसेबांब गैद्राया जोंनियाव गुवाहाटि नोगोर बा टाउन गोदोर गोदोर सहरफोराव दोङो जोंनि गामि ओनसोलावथ' गोबोद खम बिबांनि जोङो बे माबानि कलकारखाना दोङ आरो जोंनिथिं खानाल'सो दोङो होनोमबाबो गोरोन्थि जाया नोंथां जोंनिथिं गिदिर गिदिर साहा बागान दङ जायखौ नोङो साहाब्लाइखौ नोङो माबा माबानो थाखाय नोङो फेक्ट'रि नांगौ जायो नङा होमबा साहाब्रायखौ नोङो सौनानै फोराननानै बेखौ देनो थाखाय जोङो कलकारखानाखौ मेचिनखौ सालायनो गोनां जायो अब्लाबो जोंनिथिं गोबां बिफां थानायनि थाखाय आबहावाया एफाब्राब गुबुंले जायाखै आरोना नोंथां अब्ला नोंथाङा आबहावानि सायाव एसे फोरमायनानै होदो बोरैहाय जों आबहावाखौ
औ नोंथां ओ आंबो आबहावानि सायाव एसे फोरमायना होसै ओ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मिथिनो मोनो ओ मानसि दुमसि बिफां लाइफां जिब जुनार ओ दैमा दैसा गाैसिखौबो लाफानानै ओ मोनसे आबहावा जायो ओ आबहावा खौ जोङो रैखाथि होनांगौ होननानै बुङोब्ला ओ जोङो सुबुं माहारियानो रैखाथि होनांगौ ओ ओरैनो आबहावा ओ गुबुंले जानायनि जाहोना जाहैबाय ओ मिथिंगानिफ्रायबो जायो ओ जेरै मिथिंगा नि खैफोद अरगें बेरफ्रुनाय ओ अरनारि हा ओ अरनारि हाग्रा खामनाय ओ बायदि बायदिफोरनिफ्राय ओ मिथिंगाया गारजायो ओ बिनि अनगायैबो जोंहा ओ मानसिया बानायनाय ओ मानसिनि मावनाय दांनायनि ओ थाखै मानसिनि मावनाय दांनायनि जाहोनाव ओ मिथिंगाया ओ खैफोद जायो ओ जेरै ओ मानसिया ओ बिफां लाइफांखौ दानफायनाय ओ बा ओ आबाद फोथारफोराव ओ रासायनारिक ओ एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय रासायनारिक ओ हासार बाहायनाय ओ बेफोरनि जोहैबो गाज्रि जायो हाया ओ आबहावाया ओ आरो जोङो आथिखालाव ओ जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय ओ बिफां लाइफां ओ जेरै जोंनि ओ चिरां डिस्ट्रिक्ट बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा नांफानाय ओ जोंनि सरलपारा ओ पिकनिक स्पट ओ बिनि खोलाहा थानाय ओ जोंनिनो चिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क ओ बेखौ ओ जोंनिनो माखासे ओ सुबुंफोरा ओ हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै अरमबारि दानस्राङै दानस्राङै थाग्रा जायगा ओ न' बां खालामनो हमबाय ओ बिनि थाखै ओ जोंनि अरंबारिनि जुनारफ्रा गोबां खहा जाबाय आरो ओ बेबो मोनसे जोंनि थाखाय ओ खहा गोनां लाबोयो। ओ बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय ओ जोंनि साखा खाथियाव थानाय ओ फरेस्टार जिखौ जेरै ओ बिसोरो ओ जोंनि ओ हाग्रा बंग्रा माने दानस्रांनायखौ ओ होबथानो थाखाय ओ बिसोरो ओ दानानै दोनजानाय ओ सरखारारजों औ बिथांमोना जोंनि हाग्रा ओ दानस्रांनायखौ ओ माने ओ होबथानांगौ ओ बन्द' खालामनांगौ आरो ओ बिनि सोलायै ओ हाग्रा दानस्रांनायनि सोलायै ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ थांनानै ओ गामि ओनसोलफोरनि ओ ओ जोंनि लांदां जायगा फोराव ओ दैमा जिंनि थुरिबारि जायगाफोराव ओ बा जोंनि ओ न'खर न'खर ओ थांनानै ओ न'खरफ्रोमबो ओ मैला बो बोसोराव ओ जिनिफ्राय नैजि बा जेसेबां हायो बिफांफोर ओ गायनानै फुलिफोर ओ गायहोनो हैैयोब्ला ओ थारैनो जोंनि ओ आबहावाया ओ बारनि बिथिङाव ओ जोबोरैनो मोजां जागोन होननानै सानजायो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ जोंनि ओ ओनसोल फोरावथ' गोबां रोखोमनि ओ हाफोर ओरैनो दैजिंफोराव दङ'ना नोंथां। ओ बेफोरावबो ओ माने बिफां फुलिखौ ओ हैनानै जुदि गायहैयोब्ला ओ मोजां जायो आरो ओ फांसे बि बिफां दानफायनायनि ओ दानफायोब्ला बिनि ओ सोलायै जोङो बिनि सिगां ओ जि बिफां ओ जिथा बिफां बिफां फुलि गायग्रोनांगौ ओ अब्लानो जोङो जोंनि बारगे जोंनि आबहावा गेब्रेनायखौ होबथानो हायो जेरै गुबुन गुबुन हाद नायदो जेरै ओ गुबुन गुबुन दावगानाय हादर चाइना आमेरिका ओ आरो जापान बेफोर हादरफोराव ओरैबायदि गरम ओ मानसिफोरा माने ओंखारनोनो हाया बेबायदि जानानै फैबाय आरो ओ हादरावबो भारत हादरावबो जदि नोंथाङा द बुंलांनाय बायदि मुम्बाइ आरो जोंनिनो जों दा थाबाय थानाय आसाम आसामनि गुवाहाटटियाव गुवाहाटि नोगोरमायाव ओरैबायदि बिदुङा माने बांबाय बेबायदि बिदिनो जोंनि नैबे दाजों थाबाय थानाय जोंनि आसाम हादरसानि सिङाव थानाय जोंनि बड'लेण्ड एरियायावबो जाहाथे बेबायदि खैफोदा फैया बेनि थाखायनो जोङो बिफां गायनायखौ जोबोद माने मोनसे ओ लांफाबाय थानांगोन ओ होमबासो ओ जोङो मोनसे मोजां आबहावा दानो हागोन
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया थारै
बेबायदिनो जोङो लामा लामाबो बिफां गायनो हायो नोंथां ब नोंथाङाबो आरोबाव आबहावा ओ माने गुबुंले जानायाव माबोरै रैखा खालामो बिनि सायाव एसे
औ औ हागोन नोंथां औ जोङो आबहावाखौ जोङो गुबुंले खालामनायखौ होबथानोब्ला जों साफ्रोमबो मानसियानो जोङो गोख्रों जानांगोन आरो बेफोर गासैनिबो बिबान नङाब्ला जोङो जोङो बिफां दानोब्ला जोङो गिबियावनो न बुंनानै ब जि फां बिफांखौ जों गायनो नांगोन आरो जोंनि आसामाव बिफां फोरफोरखौ जों गायाब्लाबो जों गाव हारसिंनो रज'ग्रा गोबां बिफां दङ नङा होमबा जायखौ नोङो बिफां दानाबानो जाबाय नों जु गनो रोङा बिांखौ दनो नाङा अब्ला बिथांमोना बिफां बिफांफोरा गावबाय गावबायनो रज'नानै गोबां बारायलांगोन आरो बिदिनो बिथांमोना जोंनो अक्सिजेन होगोन अक्सिजेननि गेजेरजोंनो जोंनि जिब जुनार गाससिबो थांनानैनो थायो नङा होमब्ला मानसिया जानायजों लोगोसे जोंनो आबहावाखौबो नांगौ जायो नङा होमा जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जों फिथाइ सामथायाइखौबो जों मोनो नङा होमब्ला जाय नोङो मोजां आबहावा थाब्लासो बेयाव नांगौ रोखोम अखा हाब्लाासो जोङो बेहाय माइ आबाद मावनानै जानो हागोन नङाब्ला नोंथां जुदि अखायानो गैयाब्ला गोरान रानसावथाराबा जोंनि मावनानै माखो जानो बेखायनो जोंनि आबहावाखौ जोङो रैखा खालामनांगोन आरो गिदिर गिदिर बिफां गाननायखौ नि थाखायनो जोंनि आथिखालाव नांगौ समाव जों अखाखौ जों मोननो थाङा जानानै जोङो दायो नै नांगौ समाव जोंनि अखा गैया ।अखाया बबेबा जायगायाव जायगायाव हायो नाथाय बबेबा जायगायाव जोङो अखाया गोैलैया बेफोर रोखोमाव जोंनि मावनाय दांनाया खहा जायो । बेनिखायनो जोंनि आबहावा गुबुंलेनाया बुंनो थाङोब्ला जोंनि इण्डियायाव आसाम आसामनि अनगायै गुबुन जायगायाव गोबां माने बिदुंनि नारथाया बांसिन माने डिग्रिया बांसिन आरो जोंनि दिल्ली महाराष्ट्र बिदिनो बिहार बिदिनो चेन्नाइफोराव गोबां बिदुं दङ नाथाय जोंनि आसामावसो थार्टि सिक्स दिल्ली बुम्बाइफोरावनो फिफ्टि प्लास जायो जेराव मानसिया खामथाबगोन जोंनि बायसिया थाबा बिसोरनि हिउमिडटिया बिराद गरमद्राय जोंनियाव एसे खम- नाथाय बिदुङा दुङो नाथाय हिउमिनिटिया एसे खम आरो जायनि थाखाय जोङो मोजां खामानि मावनो हायो जोंनि आसामनसाव। आरो जोंनि आसामा गुबुननिख्रुइ गोबां मोजां आरो जोंनियाव गोबां बिफां लाइफां दङ । जोङो अखा हाबाय थायो जोंनियाव नङा होमबा? गुबुन जायगायाव जोङो अखा नांगौबाबो मोना। जोंनियावथ' दैज्लां फैबा सय माहाया अखायानो हायो नङा होमबा? जोंनिया एप्रिल माननिफ्राय जुलाइ आगषट खस्थ'सिम अखा हायो नङा होमबा अब्ला? जोङो अखाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो अखानि बोथोरनि थाखायनो जोङो माइ आबादखौबो जों मावनो हायो नङा होमा नोंथां? बेनिखायनो आबहावा गुबुंलेखौ जोङो होबथानोब्ला साफ्रोमनिबो बिबार नोंथाङाबो बाहागो लानांगोन आंबो बाहागो लानांगोन। आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जों लामा लामा बिफां गायनांगोन नङा होमब्ला? बे बिफां गायनाया जोंनि थाखाय जोंनि इनभारमेन्टखौ बियो आबहावाखौ बियो गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामो आरो हानायमानि जों लामा सेर सेराव जों बिफां गायनांगोन आरो नोंथां। अब्ला नोंथां। जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनि लाखिथ'नोसै नामा नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम । औ